खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ दे।
ओ अब्ला नोंथाङा ओ दिनैनि आयदाखौ एसे फोरमायना होदो नामा?
ओ जोङो मोनसे टपिकखौ लाजागोन जेनेबा। ओ वर्क केन्ड लाइभलिहुड। जेनेबा जोंनि खामानि आरो जोंनि। थांना थानायनि राहा जायखौ जों लाइभलिहुद जेनबा खामानि मावनानै सोलिनो हानायखौनो जों लाायब लिहुद होनना बुंदों।
औ नोंगौ नोंथां।
बागै ओ जोङो
औ सावराय जागोन नोंथां।
जों खामानि होनोब्ला ओ बुहुमाव सासे मानसिया जोनोम जानायनिफ्राय जोनोम जाना जेबो दे देरो लावो बा सोलोंथाइखो एसे मोनो। बा इदसे मोननायनि उनावनो जों मायबा मोनसे खामानिखौ जों सायख'ना लानो गोनां जायो नङा होमबा? जिउआव थांना थानायनि राहा राहाखौ लानो थाखाय बा बुहुमाव सोलिनो थाखाय अब्ला जों खामानि होनोब्ला जों गिबियावनो ओ सासे ओ गथ'आ गिबियावनो खामानि होनना बुङोब्ला जों फरायनाय जों गिबियावनो फरायनायखौ लाग्रोनांगौ जायो फरायनायनि उनावसो ओ सासे ओ सुबुंआ माने खामानिखौ सायख' नो गोनां जायो आरो
उम।
ना होमबा नोंथां?
नोंगौ नोंथां।
होमबा जों खामानि होनोब्लाबो जायखिया खामानि जानो हायो नोंथाङा आखाइनि खामानि जेनेबा ओ सोलोंना लानो हायो। फरायनायजों लोगोसे आखाइनि खामानि थायोब्ला ओ माने जिउआव माने जाफुंसार जानो हायो आरो जेनेबा आंनि नुनायाव आरो जेनेबा। ओ नोंथाङा खा खामानि होनना बुंङोबा नोंथाङा मा मा खामानिखौ नोंथाङा मेगनजों नुयो जेनेबा दा?
औ खामानि होनोबाथ' जोंना ओ औ गोबां खामानि दङ'। बिदिनो आबादारिफोरा आबाद मावनायाबोथ' मोनसे खामानि न नङा होमबा नोंथां? औ आरो बि बिदिनो औ। ओ सोरबा सोरबा ओ सरकारि साख्रि मावनाय जेनेबा ओ मासटारस सा साख्रि आरो बिदिनो डिफेन्सनि साख्रि बिदिनो गोबां साख्रिफोर दङना बेफोरखौबो गावनि जिउखौ गावनि जिउखौ खुंलांनो थाखाय खायनो बेफोर बेफोर खामानिखौ मावनाय जायो आरो औ ओ आब आबादारिफोरनि खामानि होनब्ला औ आबादारिफोराथ' गोबां दैज्लां मेसें गोबां खामानि मावो बेसे बिसोर बिथांमोना जेनेबा आबाद औ आबाद होनोब्लाथ' माइ गायनाय ओ माइ गायनायखौबो जोङो माइ गायनायाथ' बर'फोरनि ओ गिबि बा गाहाय ओ गाहाय बाहागो होननानै बुंनो हायो आरोना नोंथां। बेबायदिनो आरो औ। गोबां खामानिफोर दंबावो सुबुंफोरा गाव गावनि जिउखौ दैदेनलांनो थाखाय गोबां ओ खस्थ'नि गेजेरजों गोबां खामानि मावो बेबायदिनो मैगं गायनाय ओ बायदिसिना मैगं थाइगं बा माबा गायनायखौहाय जेनेबा फाननो लांनाय फालांगि खालामनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो बिदिनो औ। औ बिदिनो औ माइ माइफोरबो हानानै खामला हाजिरा हानानैहाय आबादारिफोरा बेफोरखौबो ओ जेनेबा न' नि थाखाय बुथुमनानै दोननाय जायो बेफोरबो मोनसे ओ थांना थानायावहाय गोनां जानाय मोनसे जाग्रा ओ मुवा नालाय बेनिखायनो औ। बेबायदिनो आरो गोबां खामानिफोर दंबावो बिदिनो मास्टार साख्रि साख्रि होनोब्ला ओ मास्टारफोरा जेनेबा ओ
देलि लाइफ जेनेबा। ओ बेनाथ' सानफ्रामबो ओ फोरोंनां गौ। आरो फरायसालियाव सानफ्रामबो थांनांगौ बि दि मोनसे दं नालाय नोंथां। औ बिसोरो जेने बा औ बिसोरो बेखौहाय जेनेबा ओ थांनानैहाय गथ' गथाय गथ'फोर। बेखौहाय फरायसाफोरखौहाय मोजाङै फोरोङो आरो ना। मोजाङै फोरोंनानै बिसोरो गियान होयो औ ओ गोजौ थाखोसिम दाव दावगालांनो हानायनि ओ गियान होनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो औ। ओ बिसोरो। जेनेबा औ।
जोङो आरो औ। आथिखालाव खामानि होनना बुङोब्ला जेनेबा आ। आ जोंनि फरायसाफोरनो माखासे ओ आखाइनि खामानि बा स्किल ओ इडुकेसन बा आखाइनि खामानिनि सोलोंथाइफोरखौ आथिखालाव होयो जोंनि सरखार सरखारफोरा। जेनेबा जोंनि सरकारा आ माखासे बिथिंखौ लानानै। दावगा दावगानो थाखाय। माने इमप्लय जेनेरेसन खालामनो थाखाय माने ओ सुबुं माने सम्पद सोरजिनो थाखाय। ओ खायसे बि थांखिखौ आजावदों आरो जेनेबा जोंनि सरकाराबो। बेनि गेजेराव जोङो। ओ आथिखालनि फरायसाफोरा सोलोंथाइ सोलोंथाइ लानायखौ गारनाय लोगो लोगोनोबा सोलोंथाइ लाफ थुनाय समावनो। ओ खायसे ओ सि किल इडुकेसनखौ मोनो जेरैहाय मबाइल रिपायारिं जेरैहाय अट ओ अट इन्जिनियारिं जायखौबो जोङो गारि गुरा फाहामनाय बा इलेक्ट्रिसियान बा प्लाम्ब बार बेबायदि माखासे ओ स्किलखौ माने होबोनाय नुबोदों नङा होमबा नोंथां बेनि गेजेराव जोंनि ओ बर फरायसाफोराबो खायफा माने मबाइल रिपायारिं बा जेनेबा आथिखालाव आरो देलायनायनि जुग ओ बेवहाय ओ खायसे हिन्जाव आ मान सिफोराबो माने बिउटि पार्लार बेफोरबायदि ओ सिखायनानै गाव फोरोंनानै ला ओ सोलोंनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा दा बेबायदिनो जोङो ओ जोंनि लाइभलिहुड खौ जोङो दानानै लानो हायो आरो जोंनि जिउखां खुंनाय राहाखौ जों दानानै लानो हायो आरो नङा होमबा बेबायदि नोंथाङा ओ मा मा नुहरबावो जेने बा बेबायदि दा आथिखालाव ओ जोबोर मुलाम्फा जानाय बा मुलाम्फा माने रां खामायनो हानाय बा लाइभलिहुद बेनि बागै नोंथाङा मा बुङो
ओ खामानि होनोबाथ जोंना आइजोफोरखौबो गोबां ओ आथिखाल मुगायाव गोबां जौगानायखौ नुनो मोनबाय ओ सोलोंथाइनि गेजेरजों औ नोंथाङा होनलांनाय बायदिनो औ नोंथाङा ओ जेनेबा पार्लार ओ आइजोफोरा पार्लार सोलोंनानै ओ जेनेबा दखान सखान खुलिनानै एबा गुबुननि दखानावबो बिदि खामानि मावनानैहाय जेनेबा ओ रां आरजिनो हायो आरो। गोबांनो बे बायदिनो औ ओ मोनसे जेनेबा बि बिदि हाबाफोरावबो हाबाफोरावबो ओ हिनजाव गोदानखौ देलायहोनो थाखाय ओ मेकाप आर्टिस्नि गोनां।
औ आथिखालाव औ आथिखालाव मेकआप खालामनाय जायो बांसिन हिनजाव गोदानखौ
ओ बेयावहाय जेनेबा सासे मेकआप आर्ट आर्टिस्टखौ लेंहरनाय जायो आरो बेयाव ओ गोबां बिसोरो मेकाप आर्टिस्टफोरा गोबां रां मोनो माने ओ सासे मानसिनावनो बिदिनो खमैबो ओ टेन केसोआ मोनो खोमा औ। माने जायगा लाना औ जायगा लाना जायगा इदि दामफोरा एसे बेलेग बेलेग जानो हागौ नोंथां ओ अब्लाबो आङो माखासे नुनायफोरखौहाय औ होनदों आरो ना जेनेबा टेन के बिदिनो इलेभेन बिदिसो लायो नामाथाय
औ थारैनो।
औ।
बेनि अनगायैबो आथिखालाव बर' आइजोफोरा ओ खायसे माने हि दानाय इन्डास्ट्रिबो खुलिबाय स्मल इन्द्रास्ट टि होनना बुंनांगोन माने खायसे ओ दा जेरैहाय ओ जोंनि गेजेराव जोङो बिदिन्थि होनो हायो। आथिखालाव ओ दखनानि ब्रेन्ड ओंखार खारबाय। जेरै बिबार ब्रेन्ड बेबायदि बा आ बार्दै सिख सिख्ला ब्रेन्ड बेबायदि माखासे ब्रेन्डफोरा ओंखारबाय। फाय बेनि गेजेराव जोङो फौजि ओ जेनेबा बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर ओ फुजि नङा होमबा। फुजि बिथाङा बिबार ब्रेन्डखौ दिहुनदों। जेनबा गेमस्रि बिथांनिया मामोनल आं इसे बावबाय
बारदै सिख्ला बुङो नोंथां औ
सिख्ला बेबायदिनो माखा से ब्रेन्ड जों नुनो मोनो आरो नङा होमबा आथिखालाव बर'आइजोफोराबो माने रां खामायनायाव लाइभलिहुद माने लाइभलिहुद सोरजिनो हा- बाय आरो जेनेबा नङा होमबा नोंथां
नंगौ।
ओ बेनि गेजेराव जोङो आरो माखासे जोंनि बर' आइजोफोरा आथिखालाव ओ गोबां खामानिखौनो सोलोंना लानो हाबाय आरो ओ जेनेबा आथिखालाव जोंनि इ रिक्सा सालायग्राबो खायसे जोङो आइजोफोरखो जों नुनो मोनो आथिखालाव नङा होनबा। इ रिक्सा सालायनानै ओ गावनि जिउखौबो खुंनो हानाय जायो आरो माने आथिखालाव बेजों लोगोसे जेनेबा गारिबो सलायनो हायो। ना होमबा नोंथां आरो बेजों बेजों लोगोसे मा- खासे जेनेबा आथिखालाव मेकानिक माने आइटि आइ बेफोरबायदि कर्सफोरखौ लानानैबो खामानि मावनो हायो आरो जेनेबा जोंनि खामानिया माने गोबां गोबां दं होननानै जों बुंनो हायो आथिखालाव जायखि जाया नों मोनसे खामानिखो सायख'ना लानायासो ओ गावनि थांखि थियारि जेनबा दा दा समाव नङा होनबा नोंथां
ओ नंगौ
बेबायदिनो ओ नोंथाङा इयुनाव माबायदि खामानिजों ओ निजेनि जिउखौ दानो सानो नोंथांनियाव आं एसे सोंबाय आरो
अ बिदिनोथ औ बेखौथ' मा होनो दा नोंथां आंना जेनेबा बिदिथ फिक्स गैथवा माने। बिदिनो मा जायो जेनेबा समजोंसो सोनारनोसै सानबाय आरो ना नोंथां
औ औ औ
औ खामानियाथ गोबां दङ औ आखाइनि खामानि औ जेनेबा आखाइनि खामानि गोबां दङ नोङो नोंथां ओ जेरै नोंथाङा नैबायदिनो खाालार सालार बिदिनो दर्जि थरजिफोरनि माबानानैहाय जेनेबा जोङो कम्पिउटार सम्पिउटार ओ बिदि सोलोंनानैहाय जेनेबा जों दखानफोर खुलिनानै बेफोरजोंबो जिउ खुंलांनो हायो आरो नानों थां उनफोराव औ उनफोरावहाय बेफोरखौ ओ माजों माजों जेनेबा ओ समजों गोरोबलांनानै माबा मोनसे थ' मावना जाखानांगोन नङा होनबा नो नोंथां माबा मोनसे मावनानै ओ जानोसै आरो ना।
औ औ
औ
लोगोसेनो जों दा खामानिनि सायाव जों रायलायबाय दंमोन नङा होमबा। बे खामानि होनना बुङोब्ला ब्ला जोंथ'ओ जिउआव सायख'ना लाखानांगोन बे ओ सैथो खोथा ओ बेजों लोगोसे जोंनि खामानि या आथिखालाव माने ओ खायसे खामानिखौ सायख'ना लानायाव माने उसुबिदाबो सफैयो जेनेबा। ओ खामानि सायख'नाय लोगो लोगोनो खायसेयाव नोंहा इनभेस्टमेन्टबो खालामनो गोनां जायो। रां बाहायग्रोनांगौ जायो बेबायदि खायसे ओ खामानिखौ थारमाने रां बाहाया लाबासि सिनिबो मावनो हायो। नङा होमबा बिदिबो जों नुदों आरो नोंथाङा बबेबा मोनसे ओ इन्स्टिटिउसनफोराव जुदि खामानि मावोब्ला रां बाहायनो गोनांथि गैया। आ गाव बेवहाय थांनानै मावहैनो हायो नङा होमबा बेबायदि आरो जेनेबा दा आह जोंनि जिउ जानायाव आ मा मा खामानि नोंथाङा आरो नुहरबावो।
खामानियाथ' बिदिनो सिगाङाव बुंलायबाय बुंलांनाय बायदिनो गोबां खामानिफोर दंबावो आरो। ओ जेरै जेरै बिदिनो ओ हौवा मानसिफोरा जेनेबा ओ इदिनो फार्निचार थारनिचार बानायनानै दं फांनि गेजेरजों बेफोरदि खालामनानै बो औ गोबां ओ रां आरजिनायखौ नुनो मोनो आरो। औ। ओमफाय बेबायदिनो आरो गोबां खा निफोर दङ ओ जेरै ओ गयफोर गायनानै गय बागानफोरखौहाय ओ मोजाङै जोथोन लानानै बिनि फिथाइखौहाय ओ फाननानैबो गोबां रां आरजिनो हानाय खौ नुनो मोनो। बे फोरबो मोनसे खामानि। नङा होमबा नोंथां? औ।
बिदिब्ला होमबा जोङो दिनैनि सावरायनायखौ बे खिनियावनो दोन्थ'नसै नामा?
औ जागोन दे नोंथां।
ओ जोबोर गोजोननाय मोनबाय।